अ खुलुम
औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो
आं नोंथांनाव फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो फंनैसो खोथा सान सावरायनानै हरनाय जादोंमोन रायलायनो हागोन ना नोंथां औ अ आङो नोंथांनावहाय जोंनि बर‌ समाजाव आवहाय गोदो गोदाय माबोरै रायजो जाबयोमोन जोंनि बरफोरा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन ना
अ औ जोंनि बर बरफोर सुबुंफोराहाय गोदोनि समावहाय गामि ओनसोलफोरावहाय माबायदि रायजो जायोमोन बेफोरनि बागै आं खोननथानोसै गोदोनि समावहाय बरफोराहाय जेरै आबाद मावनानै बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै जबोयोमोन आरोना गोदोनि समावहाय खालि जोंनियाहाय आबाद मावनानै जानाय ओमफाय बिदिखौल' बांसिन सानोमोन आरो सोलोंथाइनि बागै बारा जौगानाय नङामोन बेसे बिसोरो फिसाफोरखौहाय बारा फरायहोनाय जायामोन खालि आबाद मावनानै जानाय ना हमनाय साम' खांख्रिाइ दायनाय बिदिखौल' बांसिन सिगाङावहाय सानोमोन आरो जेरै सोलोंथाइनि नि बै बारा बिसोर सानामोन समाजफोरावहाय बारा जौगानाय नडामोन बोजिलायामोन जौ ना बेदर बिदिनो जानानैनो गोग्लैसोनानै थोननानै थायोमोन आरो
बिदिनि बेनि गेजेराव आङो बुंनो सानदों जेरै सिगां समाव जोङो खालि दिनै गामि ओनसोलफोरावहाय जेरै हाग्रा दंफां लाइफां मोननाय जेरै हाग्रा बारिफोराव जेरै मैगं थाइगंफोरखौ मोनो खानानै बेफोरखौ नायनानै जेनेबा बेफोर जानाय लोंनायनि बागै सानोन जेरै हाग्राफ्राव मैहुर खालामनाय जेरै दा मै अमा हाग्रा बेफोरखौल' सानोमोन आरो बारा गथ'फोरखौहाय लेखा फरायहैनाय जायोमोन सिगां समाव एसे जौगाबोनायावहाय खालि हौवा आरो हिनजाव फिसा हिनजाव आरो फिसा हौवा फोरनि गेजेराव एसे फाराग खालामनाय नुनो मोनोमोन आरो जेरै फिसा हौवाफोरखौ स्कुलाव बांसिन फरायहोनाय जायोमोन फिसा हिनजावफोरखौहाय खालि न'आव थानानैनो जेरै खामानि मावनाय थोरसि सुनाय लथा सुनाय सुनाय ओंखामफोर संनाय बेफोरखौल' माव माबायोमोन फरायहोनाय जायामोन आरो
जेरै गोबोर गाननाय बेफोरखौल' मावनांगौ हरबाय नाथाय दानियाव
जों जोंनि बर' समाजाव एसे सोलायबाय आरो बेफोरनि अनगायैबो दा जोङो बर' हिनजावफोरखौ सोलायब बांसिन फरायनो मोनबाय हौवाफोरनिफ्राय बेनि अनगायैबो जोंनियाव गोदोनि समावहाय जि जोंनि बर'फोरावहाय जेरै खेराइ बैसागु फोरबो जेरै सालामि फुजा बेफोरावहाय जोङो जों बांसिन जौ जौफोर लोंनानै लोंला जाला जानाय नुयोमोन आरो दावराव दावसि बुलाय सोलाय बुजिलायफोरखौहाय नुनो थाङोमोन जेरै सावरि बाजार जानाय जेनेबा न'खराव जेरै ज' ज' थांनानै खामानि मावलायहैनाय बेहाय थांनानैहाय बे सासेनिफ्राय गुबुन सासेयाव ज' ज' मावलायनाय बिदि होयोमोन आरो नाथाय दा आथिखालाव बेबायदि मावलायनायखौ नुनो थांला खालि दा फैसा बाहायनाय जेनबा बिदि जानाय लोंनाय मावलायलायनाया गैला दा फैसा बाहायनानै जेरै हाजिरा खामला बेफोरनो आबादफोर मावोबाबो जेरै माइ माइ हानाय बेसर फुनाय जेनेबा माबाफोर न' खानाय जेरै फेराय खानाय न'फोर लुनायावबो सो मोजां समावहाय जेरै माइ हानायावबो ज' ज' माइ गायनायावबो ज' ज' बिदिनो सावरि जालाय लाय आरो ओं ओंखामनि थाखायनो गोदोथारनियावथ' जोंनि आबौ आबैमोननि दिननियाव खोन्थायो आरो बिसोर आबौ आबैमोन हागोन गोदो गोैजानो रोङै गैथारै गैथारै फोरा माहाजोनफोराहाय जोंनि बर' सुबुंफोर गैयैफोरखौहाय जेरै माहाजोनफोराहाय खामानि मावहोनानैनो ओंखाम बोथिसेनि थाखायनो बिसोरो जि खस्थ' माइफोर गायनाय माइफोर नाय माइ सौनाय जेरै माइ बेफोरखौ मावहोयोमोन आरो फिसा फिसौखौ लानानै बिदिनो बोथिसे ओंखामनि थाखायनो मालायनाव फैनानै मावनाङोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरहाय दा जोबनानै थांबाय सोलोंथायाइाबो जौगाबाय सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसेनो समाजनि गासै बेफोर
खामानिफ्राबो जोबस्रांलांनायखौ नुनो थांबाय आथिखालावथ' दा बेफोरबायदि खामानिखौ नुनो थांला
सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगोनो जेरै दा जोंनि बर' सुबुंफ्राहाय गोबां साख्रिबो मावबाय गोबां जौगाबाय
दा दानि दिनावबो जोंनियावहाय खमसै आरो बिदि लोंला जालाफोरखौ नुनाया हाबाफोरावबो गोदो जौ बाहायोमोन आरो दा आथिखालावहाय जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि बाहायनायखौ नुनो थांला
जेरै गामि ओनसोलाव जोंबो गोग्लैसोनानै थायोमोन जानाय लोंनायजोंल' गोदो सोनानै थायोमोन मा मा मावबा माबायदिया जोंनि समाजाव जौगागोन गामिफ्रा बोरै मोजां जागोन बे बेफोरनि बागै सिगां समाव साननो रोङामोन आरो खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
आरो बेनि अनगायैबो दा जोंनियाव बेफोरो गासैबो सोलायलांजोबाय सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों साख्रि बाख्रि मावनायनि गेजेरजों समाजाव जेरै दायना जुगोना होननानै सिगांनि समावहाय गामि ओनसोलफ्राव नो बुथारलायनाय बुलायलायनाय जायोमोन गामिनिफ्राय दरसे गामिनिफ्राय फोराव बिदि खोनायोबा सोरबा सासेखौ नंगौबाबो नङाब्लाबो बिदि दायना फाथिलायनानै बुलायलायनाय जायोमोन जेनेबा गामिनिफ्राय होखारखलायलायनाय जायोमोन आरो आरो
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
बेनि अनगायैबो जोंनि बर' समाजावहाय गोबां दंबावो जेरै आबादफोर मावनानै जेरै जि खस्थ' हाल हाल मावनानैहाय जेरै मोसौनो हालेवनानैहाय खस्थ' जेरै माइ आबादफोरखौ मावो मोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौथ' दा नुनो थांनाया दा जोंहाय ट्रेक्टर पावार टिलार बायदिफोरखौ बाहायनाय खौ नुनो थांसै न'फोरखौबो सिगां समाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा फिसा फिसा थुरिजों लुनानै थायोमोन जिगाबफोरजों नाथाय आथिखालाव दा गोबां सोलायनाय लााबाय थुरिनि अनगायैबो जों दा थिंनि बानायबाय खायफा खायफा जायगायाव बिलडिं जेरै सिमेन्टनि बानायबाय बिदि दा हानि न'खौनो थुरिनि न'खौनो लुनो थांनाया खम जाबाय जोंनि बर' गामिफोरावहाय नोंथाङा दा बर'फोरनि बागै जोंनि बर'फोरनि बागै एसे माबाफोरखौ फोरमाय हागोन
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङानो बुंलांखाबाय जे जोंनि बर' हारियावहाय गोदो माबायदि रायजो जायोमोन दा गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माब्रै रायजो जायोमोन होनोब्ला जोंनि समाजावहाय गोदोहाय मा लेखा रोंथाइ हारा जोबोद खममोन आरो बेनि जाउनाव मा सुबुंफोरा मारैहाय मा दाउ अमा फिसिनानै बेबायदि आबाद मावनानैसो जोङो जायोमोन आरो थांनानै थानो थांखाय जोंनि गासिबो सुबुंफोरनि थाखायनो मा आबादानो गाहाय नङा होमबा दा गोदोनि सुबुंफोरा बांसिन मा आबादनि सायावहाय सोनारो मोन आरो दा गोदो गोदायहाय मा जोंनि हारिया मा दाउ अमा फिसिग्रा ओ बेबाय बिदिनो जौ जुवाजों गफ'बनानै थाग्रा हारि होननानै मा जों गुबन हारिजोंबो मारै ओ बेबाय बिदिनो नेवसि जायोमोन एबा मुगै जायोमोन आरो दा बेफोर जाहोना जाहैबाय जोंनि बर'फोरा गोदो माने ओ सोलोंथायाइयाव गोसो गैयामोन आरो बेबायदि गाव गावनि ओ जानाय-लोंनाय बे बेयावनो मा गोदोसोनानै थायोमोन आरो आरो गोदोहाय मा बांसिन सुबुङानो मा ओ बेबायदि सानसे खामानि मावनानै मोननाय फैसाफोरखौहाय मा बांसिनानो मा जौ जुवार ओ गेलेनाय एबा जानायावनो फोजोबोमोन आरो जेरैहाय खायफा सुबुङा सुबुंफोरनि न'खराव मा जेरै जौ लोंनानै मा गावनि बिसि एबा फिसाफोरखौ बुख्रुबनाय ओ फिसाफोरा मोनजादोंना मोनलोङाखै बेखौहाय जेब बो उदिस गैया बेबायदि आरो नख'राव माने गोबां खानथि बेफोरबायदि ओ जोंनि समाजाव दङ'मोन आरो गोदोनि दिनावहाय मानो होनोबा ओ जायनि न'खरावहाय बेबायदि जौ लोंनाय दङ' बे न'खरावहाय मा बेबायदि असानथिया जायोमोन आरो दा बेफोरो मा जोंनि समाजाव मानि थाखाय जायो होमबा ओ सोलोंथाइ गैयामोन बे बेयो सोलोंथाइ लानो हायैनि थाखायनो मा बेफोरबायदि जेंनाया जायोमोन आरो दा गोदो-गोदायनि समाजाव समाजावहाय मा सुबुंफोरा ओ बे बेबायदिनो माखासे ओ साननाय हनाय फोराबो गुसेबमोन नालाय दा बिसिनियावहाय मा ओ माने जेखौ मोनो बेखौनो मावो जेखौ ओ खोनायो बेखौनो फोथायोमोन आरो दा गोदोनि सुबुंफोरा ओ रायजो जानाय होनोबाथ' नों नोंथाङा दहाय बुंखानाय बायदि जेरैहाय ज' ज' हाबा मावलायलायनाय बेथ' थारैनो सैथो दा आथिखालाव बेबायदि मावनायखौ जोङो नुनो थांलिया जेरै आबादनि बिथिङावनो होन माबा मोनसे न' बानायनाय बे फोराव गासैयावबो मा खालामोमोन गोदोनि सुबुंफोरा मा रांनि आंखालनि थाखाय मा खालामोमोन गावजों गाव सावरि जालाय लायोमोन आरो बे सावरि जानायाव मा जायोमोन मा ओ जाय न'खराव सावरि जाहैदों बै न'खरनि सुबुंफोरा मा ओ ओंखामजों ओंखाम जाहोयो आरो बेदर जाहोयो बेबायदि आरो दा बे न'खरा मानिे रां हरा आरो बै जाय खामानि मावहैदों बिसोरबो मा बे नख'रनिफ्राय रां लाया आरो मानिे बिसिनाव अननानै मदद खालामहैनाय बेखौनो मा होनो सावरि बादालि जानाय होनना आरोबाव मा होनो बे गासैबो खामानिफोरखौनो ज' ज' मावलाय लायोमोन आरो दिनै आंनाव मावोब्ला गाबोन नोंनाव बेफोरबायदि माइ गायनाय माइ हानाय होन गासैबो खामानि बेखौनो मा गावजों गाव मदद होलायनानै खौसेयै मावोमोन आरो बेबायदिनो गोदोनि सुबुंफोरा ओ गावजों गाव ज' ज' खामानि मावलायनाय हेफाजाब होलायनाया गोदोनि दिनावहाय ओ बांसिन नुनो थाङोमोन आरो आथिखालाव नाथाय बेफो फोरबायदिया ओ नुनो थांलिया मानोना आथिखालावहाय गासैबो मा ओ बिरोंदामिन जौगानायजों लोगोसे मा हालौनायफोराबो ट्रेक्टरजों हालौवो आरो माइ गायनायफोराबो दा आथिखालाव बारा सुबुंफोरखौनो गायनाय नुनो मोनलिया माइ गायग्रा सुबुंफोरखौनो ओ आथिखालाव मा बांसिन मोननोनो थांलिया आरो दा बेबायदियावनो मा ओ आद आबाद मावनायाबो खम जालांगासिनो दं आरो दा गाससि बो मा साख्रि बाख्रि मावनानै आ आबादखौनो मा खायफा खायफा मा मावनो गारबाय आरो दा बेफोर बेफोर गासबो सिबो मा ओ गोरोनथि आरो मानि जोङो ओ जानो थाखाय जोंनो आदार नांगौ ना बेखोन बेनि थाखाय जोङो आबादाथ' गाहायथारखा दा बेनिखायनो जोङो साख्रि बाख्रि साख्रि मावोब्लाबो जोङो लोगोआवहाय मा आबाद आबाद मावनायखौ मा लांफानो नांगोन आरो दा गासिबो सुबुङा माने जुदि ओ बेफोरबायदि साख्रि मावनानै आबाद मावनायखौ गारजोब आबादखौ सोर दिरुनगोन आरोना दा जोंनि गेजेराव आबाद मावग्रा गैयाब्ला जोंनि गेजेराव हाय मा माखासे जानाय आदारफोरा मानिफ्राय फैगोन बेखौ बो साननो गोनां आरो दा गोबां सुबुङानो आबाद मावनानैबो थांनानै थानो हायो जिउ खांनो हायो बेबायदिनो आबादनिफ्राय जोंङो गोबां मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो आरो बेनिखायनो गोदोनि दिनावथ' एसेबां मानि बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावोब्लाबो मावा दा गावबा गावनि जानो थाखाय एफा एफाल' मावोमोन आरो गो दोनि दिनावथ' हा हुवा ओ गोबां दंखायोमोन जोंनि बर'फोरनाव नाथाय मावनानै जानो रोङामोन आरो जि एसे दङ बेयाव मा मावनानै जानो रोङा खायफा खायफाथ' बांसिनानो मा गावनि गथ' गथाय खामानि मावनो दोनहरनानै मा बियो बे गथ'नि मा दरमाहाखौहाय मा लाबोनानै आरो मा जौ लोंनाय माबा मोनसे ओ बेबायदि खामानियावसो बाहायोमोन आरो दा फिसाखौहाय बेबायदि खामानि मावनो थिनहरनानै न'खराव बेबायदि जौ लोंनाय दावराव दावसि खालामनाय बेफोरबायदियासो सोमजियोमोन आरो दा सासे उन्दै गथ'खौनो बिसोरो लेखा फोरोंनांगौ ना मानांगौ बिनि माने दायथ' गैयामोन आरो बे गथ'खौ दोनहैनानै गुबुनावहाय मा गावसोरो बेथानखौ लाबोनानै मा गथ'खौ बैयावहाय गोबां खस्थ' एबा सोलोंथाइखौ बोखारनानै बे गथ'नि इयुन जोलैखौनो मा थुंगे होयोमोन आरो दा गोदोनि दिनावथ' बेबायदिनो बांसिन अनलायनाय खौसेथि बे दङमोन आरो मानो होनबा गोदो ज' ज' खामानि मावलाय लायोमोन नालाय बेनि थाखायनो गोदोनि सुबुं फोरनि गेजेराव मा गावजों गाव खौसेथिया बांसिनमोन आरो ओमफ्राय ओ गोदोनि दिनाव बे फोरबोफोरावबो रंजा बाजा माने गावजों गाव बिराद अनलायनाय मान होलायनाय बेफोरो गोदोहाय बांसिनखौ जोङो नुनो थाङोमोन आरो दा नोंथांजों आङो सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय
औ
दा नोंथाङा आरोबाव माबायदि मोनखो सावरायनानै